औ हेलौ अ खोनादोंना आब'
औ खोनादों औ खोनादों दे नोंथां
औ मा खालामदों औ
अब्ला जों दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायलायनोसै ने
औ जागोन दे अब्ला जों आबाद औ
आबादनि सोमोन्दै लाजागोन ने
औ लाजागोन दे
औ दे जों अब्ला सावरायनोसै आबादनि सोमोन्दै दायोथ' नै जोंनिथिंजा दाय जोंनिथिं मान दायो आबादनि बोथोर ना बे समाव बयबो आबाद आबाद मावो माइ आबाद मावो बयबो दायो दुब्लि फोथाराव फोथाराव बयबो माइ खैथि खथि मावनाय जायो जानो थाख बेबायदिनो जों गामि जोंनि जोंनिथिंजायबो दायो बयबो गामिनि मानसिफोरा दुब्लियावसो बांसिन सानसे सानसे थायो होमबाबो भुल गैया आरोना माने माइ माइ गायनाय मानाय बेफोरनि थाखाय
औ औ। ह हेलौ।
खोनादों दे दायो माइ गायनाय मानाय बयबो बिजि ना माइ आबाद मावनानै जोङो सिगाङाव जों माबायदि आबाद मावो माइखौ फार्स्टआव जों हालेवग्रोयोना। बेखौ खारायनाय होनना बुङो। बिनि उनाव आरो सेकेन्ड टाइम हालेवनायखौ सामार होनाय होनना बुङो आरो थार्ड टाइम फार्ड टाइम हालेवनायखौ जोङो बर' होनाय होनना बुङो। जों थार्द टाइमनि उनाव आरो सोरबा बेलेगफोरा खायसे खनसे हालेवबावनानै माइखौ गायनाय जायो आरो।
औ औ औ।
बेबायदिनो गोबां जोंनिथिंजाय दायो दुब्लिफोराव नुथारासैबो गासिबो माइ खेथि मावनानै दङ आरो माइ खेथिनि अनगायैबो गोरान खेथिफोरबो जोंनिथिंजाय बिराद मावनाय जायो। दायो जेनेबा दैलां -दैज्लां सम ना दैज्लां बोथोर बोथोर मैगं थाइगंफोरबो गोबां गायनाय जायो। जेरै-
औ।
गावनि न'खरखौ सुंनो थाखाय न'खराव
औ।
जेनेबा मैगं थाइगं बेलेगनिफ्राय बायनानै जाया लासेनो गाव गावनो आ मावनानै जायो जेरै खुमब्रा जिंखा बिदिनो फोरला बायदिसिना गोबां आबाद मावनाय जायो आरो। दायो दैलांनि समावबाबो दायो जोंनिथिंथ' गोबां बेबायदिनो आबाद गामिफोराव आबाद मावनानै जाग्रा गोजा दा नोंथांमोननि फथिगलाय माबायदि मा मा आबाद मावनायफोर जायो।
औ नोंथां। जोंनि जायगायावबो माने बिदिनो माने फ्राय मानसिफोर आरो माने गामिनि माने गामिखौ लाना बुंनोसै आङो बिदिनो माने फ्राय मानसिफोरानो माइ गायो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर बेवहाय गासैबो माइ गायनायखौ नुनो मोनो जोंनिया गोदो जेरै माने आमथिसुवा न' आमथिसुवा सुवानि सिगां आ माने माइखौ गायामोन माने सु बेफोरबायदि माने जागोन होननानै मानो। फोथारावहाय माने थांग्रोआममोन आरो नाथाय दा आथिखालाव माने बेनि आथिस'वानि सिगांनो आं गायनायखौ नुनो मोनदों आरो
ओमफ्राय बिदिनो जोंथ' जेब्ला माइ गायनो थाखाय जोङो माने जोंथ' हालेवग्रोना लाखानांगोन फार्स्टआवनो बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोंनि जायगायावबो जेरै रनजित माइब्रा जोसा बेनिफ्राय बायसमति जायगा लाना जायगा माने गुबुन गुबुन बुङ ना नामफोरखौ औ औ औ औ माने माइब्राखौहाय माने बांसिन गायनाय जाया आरो माने नि जायगहाय मानो होन जों फोरनि जायगायाव माने माइब्रानि माने माइफोरा माने जानो नागिरा आरो बेवहाय बेनिखायनो माने न' जानो थाखायल'सो माने एसे एनै गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ-औ जोंनि जोंनिथिंबो
बेबायदिनो माइब्राफोरखौलाय जोंथिंबो बारा गायनाय जाया बांसिन बे दाोंनि साइदथिंजाय स्वर्न' माइखौ बांसिन गायनाय जायो आरो बांसिन मानसियानो जोंनिथिंजाय मा होनो हाले एवनाय नांगोलजों हाले एवनायखौ गारजोबनानै ट्रेक्टरसो बाहायजोबनानै गायोसै दायो माइखौ आरो दाबो आगलि बायदि हालेवनायानो दं ट्रेक्टर जों हाले एवनानै
अ नों अ-अ अ नोंथां जोंनि जायगायाव माने गोदो बिदि जेरैहाय माने जोङो मोसौ हालुव जों हाले एवनानै गायोमोन नङा होमबा नोंथां मै होनानै नाथाय आथिखालाव बिदिनो ट्रेक्टरजोंसो माने बांसिन हाले एवना गायो आरो माने मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनबांला बेनिखायनो माने जेरै नानि बिबाङाबो खम जाबोनो हमदों बेवहायनो माने जेरै टेक क्टर एवनानै बिदिनो हाफोरा माने गोथौ गोथौ जालांनानै बिदिनो थैजोब्बाय आरो माने बे फोथारावबो मान ट्रेक्टरफोराबो माने हाबलाबो माने गोदोनानैसो थायो आरो बिदि गोथौ जानानैहाय आरो बिदिनो जों दैज्लां समाव दा जेरै माइल' नङा बिदिनो जों बायदि मैगं थाइगंबो गायनो हायो जेरै जों दाथ' लाव मोनो जिंखा मोनो भिन्दि ओमफ्रायहाय बिदि लेस्रां बिदिखौ मोननाय जायो आरो औ आरो बेफोरखौ गायनो थाखायबो माने जोथोन लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथा
औ-औ हासार बायदि होनानै अब्लासो बे देरगोन न'आव लुजानो थाखाय नङा बिदिनो जों फाननोबो हायो बे बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो औ रां आरजिनोबो हायो
औ-औ
ए नोंथाङाबो आरो मायबाफोर बुंगोन नामा नोंथां
जों जेनेबा जोंनिथिंथ' दायो जे बांसिन हासारफोरखौबो रासायनारि हासारसो बाहायजोबनाय जायोना आबाद फोरावबो दा
ओ नंगौ
जों गामि ओनसो ओनसोलावलाय जों बांसिन जेनेबा गोबोरखि हासार बाहायनानै आबादफोरखौ मावनाय जायो मैगं थाइगंनिफोरखौ दा माइ माइ आबाद मावनायावबा जोङो
औ
गोबोरखि हासारबो होनो थाखै जाया जेनेबा थोनाय जायाना बेखायनो बांसिन रासायनाारि हा फटारखौ बाहायनानै आबादखौ मावनानै दिहुननाय जायो आरो ना बिनि फसलफोरखौ दा नोंथांमोननिथिंलाय बेफोरबायदि हासार फोरखौ होनो होगोनना होआ जेनेबा
हासार होयो नोंथां जोंनियावबो बिदिनो औ इउरि हासार बेफोरबायदिखौ गलानिफ्राय बायना लाबोनानै औ बिदिबो होननाय जायो जाहा थे मोजां जाथों होननानै जेरै माया माइ गायहांनानै माने एसे सोंबाथाय माया एसे ओमफाय माने मोजां जाथो होन्नानै होनाय जायो आरो बेवहाय गायनायजोंल नङा बिदिनो जेरै जों हाग्राफोर खौबो साफा खामबाय थानांगोन। अब्लासो माइआ ओ औ मोजां जागोन हासार मोनगोन अब्लासो बि - बिदिनो माने फोथारफ्राव माने जेब्ला माइ गायोना बेवहाय माने खास्रि खबा एसे मोजांसि जायो होनना बुङो आरोना मानसिफ्रा बेवहाय माने हासारमोन औ औ हासारनि थाखाय बिदिनो अब्लासो माइआो मोजां जागोन मोजां फि फिथाइ मोनगोन बेफोरबायदि बुङो आरो।
ओ ओरैनोलाय जेनेबा ओ बांसिन दैफोरनि थाखायलाय नोंथांमोननिथिं आबादनि थाखाय दैया दैफोरा एसे दिगदारफोर जायो नामा?
औ। नोंथाङा जोंनि ओनसोलावथ' बिदि जेनेबा अखा हाबोला मोजांसिन जायो आरो ना बिदि जेनेबा दाथ' माने सोरबा बायदिया माने जायफोरा माने दै गैया जेरै पाइपफोर न बिदि लाबनानैहाय माने फुख्रिफोरनिफ्राय बिदि दैखौ माने लाङो आरो बि बिदि होनो होयो खायफा माने
एम।
जोंफोरनियाव माने बिदिनो दैमा फैदोंमोन मोनसे टाइमाव दैमाया माने बायनानै बिदिनो जेरै फलर लाबोदोंमोन बिदिनो मारलि हाग्राफोर
फल उम उम
हाय बुस्रांजोबनानै जोबनानै मानो बेवहाय माने माइ गायनानै दा एसे बाला हा जायो आरो। बेवहाय माने खस्थ' जायो बेहायनो दै बेवहाय एसे लाङो आरो बिदिनो पाइप बायदि दानियाथ' सलारबो बो नङा होनबा नोंथां?
औ औ बाहायो औ उम उम उम जोंनिथिंथ' औ जोंनिथिंथ' दायो दायोना जोंनिथिं ओ बोरि बे जायगा ना एसे हा जेनेबा गो जायगा बेखायनो दैफोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो आरो। दा गोजौ बान्दोफोर थेनानै दै दैखौ राननानै लाबोनो गोनां जायो दैमुफोरनिफ्राय जों खांनानै जोंनि एरियाथिंजाय गायनो गोनां जा जायो आरो दैनि थाखाय एसे दिगदारलाय जायो अखा फैबालाय एसेबाबो मोजां जायो आबादनि थाखायलाय।
औ औ अखायाबो मानि नांगौ समाव हाया नालाय। बिदिनो एसे लेट लेट जालाङो आरो ना गायनायफोरा माने खोथिया फुनायफ्रा।
औ
बिदिनो लेट जालांनानैसै माने थाब गायनो हाबा मोजां जायो मानो होन बा गावबो गोजोन मोनो आरो ना जेनेबा मोनसे स्र' जानाय बायदि। गोसोखौहाय बिदि नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि माइ गायखांनानै माने हाल जां हाल जायो नामा नोंथां?
जायो नोंथां गोबांनो मा होनो? हाल जांख्रााखलि जोंनिथिंजाय
औ
हाब्रु फुनलायलायनानै गोबां रंजा बाजा खालामो आरो आरो जाय न'खरा हाल जांख्रा जागोन बे न'खरा ओंखाम ओंखाम संगोन। बेदरजों ओंखाम संनानै जायफोरा माइ गायहैदों बिसोरखौ लेंहरजोबनानै जाहोयो। आरो लोगोसे फैसाबो होबावो।
अ होमबा नोंथांमोननि जा मोजाङानो अ
माइ गायनायफोरालाय माबायदि बेसेनफ्रालाय
बेसेनफ्रा जोंना नोंथां बिदिनो माने ओंखाम जाबोला माने थामजौ रां होयो आरो ओमफ्राय न' ओंखाम जायाब्ला थामजौ बाजि बेफोरबायदि
उ
एसेबां नङा जोंफोरनिजा नोंथां नोंसोर
औ औ औ सानसेयाव आरोना नोंथां
औ औ सानसेयाव नोंथां नोंथांमोननि जालाय
जोंनिथिंजाय ओंखामलाय होआ बांसिनानो साहाजों लोगोसे जल फान मोनथाम गाहाम रोखोमनि होनांगौ बिनि उनाव फंसे नों सयथानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै बा थासिमबो गायनाय जाया बेयाव सय सर्ताथ खालामनानै दसथा सारि दसथासिम गायो बिनि उनाव सुथि जानानै न'आव थांनाय जायो आरो आरो जुदि सानसे गायोबा बेयाव तिनस' बेफोरबायदि रां होनाय जायो आरो लोगोसे जानायफोर बेफोरबायदि होनाय जायो
औ जोंफोरनिया जोंफोरनिया बिदिमोन औ अब्ला नोंथां जोंना होमबा समाबो जाना फैबाय
औ जा ओ बिदिबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो गोबां गोजोननो मोनबाय जोंनि सावरायनो गोनां टपिकआ बेनो सैना एसेयावनो दोनथ'नोसैना